हेलौ नोंथां।
औ खोनादोंना?
औ नोंथां खोनादों, नोंथाङा खोनादोंना?
औ औ खोनादों।
औ ओ नोंथां। ओ गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय थाबाय।
औ आंबो नोंथांसिम बावहरनाय थाबाय।
ओ नोंथांनियाव आङो मोननैसो बाथ्रा मोनथिनो लुगैदोंमोन नोंथाङा आंनो बे ओ ओ मानसैनि ओ सरि ओ सुबुं हारिनि सुबुं हारिया मा सुबुं हारिनो मा मा आदारनि गोनां थि जायो, नोंथाङा बेनि सोमोन्दै आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन।
औ।
औ। सुबुं हारिनो थांना थानो थाखाय आदारनि गोनां जायो। बेनिनो गोबां रोखोमनि आदार दं जोंनि सान फ्रोमबोनि थाखाय नांगौ जानाय आदारा जोंनो जोंना जादों ओंखाम। बा जाग्रा मुवा बेसाद फिथाइ सामथाइ, मैगं, ओंख्रि बेफोरबायदि, ओमफ्राय दा आरो जोंनो थाखाय गुबुन रोखोमैबो माखासे नांगौ जायो जेरै लोमजाब्ला साजाब्ला नांगौ जायो मुलि बिदिनो आरो जोंनो नांगौ जायो माखासे गियानफोर बेफोर गासैबो माने जोंनो सानफ्रोमबोनि नांगौ जानाय
मोनसे आदार होननानै जेनेबा हमना लानो हायो आरो बेफोरबो दा जोंनो आदार होनोबा जोङो एसेयावनो ओंखाम ओंखामनि बुब्लियाव जोङो बेखौ
सानफ्रोमबो जोंनि जिउ खुंनायाव जों थांना थानो थाखाय जोङो ओंखामखौ जानाय जायो। आरो बेजों लोगोसे जों गुबुन गुबुन बेसादफोर जायो, नाथाय जों गाहायै ओंखामखौ जानो गोनांथार। दा जोङो ओंखाम होनब्ला ओंखामजों जाया जोङो ओंख्रि नांगौ जायो। बिदिनो दै नांगौ जायो, बायदि बायदि। जोङो माने ओंखाम बनायनो माने गोबां रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौबो नांगौ जायो दा बे ओंखामफोरखौ जोङो सोरजिनो थाखाय जोंङो जों बहा मोनगोन होनोब्ला जोङो थारैनो जोङो
जोंनि आखायाव रांखावरि बांद्राय गैयाब्ला जों गावनो सोरजिना लानांगोन नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ औ जोङो आबाद मावनानै नै फोथाराव जोङो माइ गायनानै बिदिनो सोरजिना लानांगोन आरो मैगं मैगंफोरखौ जों गायनानै जोङो सोरजिना लानांगोन आरो बिदिनो जोङो आरो बेफोर खौ जोङो मावाब्लाबो जोंनो बेफोर जानाय लोंनायखौ बुथुमनो थाखाय जोंनो रांखावनि रांखावरिनि गोनांथि जायो नोंथां औ दा जों बे रांखावरिखौ मोननो थाखाय जोङो बायदि रोखोमनि खामानि मावनो हायो जोङो जेरै सोरबाबा लेखा गोरों सुबुंफोरा साख्रि आरो सोरबाबा बिदिनो थेकादार सोरबाबा फालांगि बेफोरबायदि मावनानै रां खामायनानै जोङो माने बेफोर आदारखौ जोङो बायनानै जानो गोनांथार जायो नोंथां दा नोंथाङाबो फंनैसो बुंना होदो
औ नोंथां ओ आंबो बुंनोसै ओ जोंनि सानफ्रोमबोनि आदार बुङोब्ला जोङो ओंखामखौनो बुंनांगोन ओ ओंखामानो जोंनि गासैबो ओ ओंखामजों लोगोसे जोङो जाफानो थाखाय जोङो मैगं थाइगं ओ बायदिसिना मुवाफोरखौ जों जानाय जायो ओ ओंखाम ओंखामा जोंनो हारिनो गोबां ओ सक्ति जगायो जेरै जोंनि आसाम हादराव ओ गोबां माइ आबाद गायनायखाय माइ आबाद गायनायखायनो जोङो आसाम आसाम हादरनि सुबुंफोरा ओंखामखौ बांसिन जानायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो सा साइदनि बा गुबुन हादोरफोराव ओ ओं ओंखामखौ बांलाय जानायखौ जों नुनो मोना आरो जेरै बिहारफोरावनो जोङो बे बेफोरबायदि ओंखामखौ जों नुनो मोना बा बिसोरो बिसोरनियाव गम आबाद बांसिन जानायखाय बिसोरो ओ बिदिनो रुटि बायदिसिनाखौ बिसोरो आदार महरै जायो ओंखामनि सोलाय ओंखामखौ जोङो माबायदि मोनो बुङोब्ला जोङो दा जोंनि आसाम हादोराव ओ दा दैज्लां बोथोराव जोङो ओ बिदिनो माइ आबाद मावनाय जायो बे आ माइ आबादखौ एबा जों हायो अब्ला ओ बे ओ बे जों माइ आबाद गायनाया जेब्ला जों मोनो बे मोननाय माइखौ जों नआव लाबोनानै बिदिनो ओ दोनि बायदि जा मोसौजों जोङो माइखौ मारेन होनानै बिनिफ्राय जा जोङो माइ मोनो बेखौ जोङो सानदुंआव फोराननानै जोङो माइ मिलाव ओ बेखौ ओ जोङो सौना लाबोनानै बि बि जोङो बेखौ ओंखाम महरै जानाय जायो
औ
औ बेनिफ्राय जोङो गुबुनाव नायनो थाङोब्ला गुबुन हादोरफोराव बेफोरबायदि माइ आबाद गायैनि जाउोनाव ओ जों हाजो ओनसोल ओनसोलाव बा बिसिनि दा दुब्लि फोथारफोराव गम आबादफोरखौ बांसिन गायनायखौ जों नुनो मोनो बिब्दिनो गमखौबो दुब्लिखौ एवगोरोनायनायनि उनाव गम आबादखौ फोनानै जा बे गम जों फिथाइ मोनगोन बे गम फिथाइखौ हाना लाबोनानै न'आव बिदिनो मारोन होनाय जायो। बिदिनो मारोन होखांनानै बिखौबो ओ सौना लाबोनानै ओ जेब्ला बे गमा गुन्दै जागोन अब्ला बिखौ ओ बिथां मोना रुथि महरै ओ बानायनानै जायो बियो रु टियाबो जोबोर मोजां रुथि जायोब्ला ओ उन्दुनो ओंखारा बिखौ जायोब्ला जों सक्ति मोनो। देहायाव जों बे रुथिफोर रुथिखौ ओ जोङो जायोबा देहाया रेजें रेजें थायो बे रुटिखौ जोङो बायदिसिना सबजि जा जोंनि ओ फोथाराव गायनाय मेगं थाइगं बायदिखौ जोङो संनानै बे रुटि जों जानाय जायो। बिदिनो- ओंखामखौबो ओ जों बायदिसिना मेगं थाइगं ओ जोंनि जा ओनसोलाव मोननाय बाजाराव मोननाय बे बायदिसिना मैगं थाइगं जों ओ जों संनानै बे ओंखामखौबो जोङो ओंख्रि संनानै बे ओंखामखौ जानाय जा यो बिदिनो बायदिसिना जोंनि हालामाव थानाय मिथिंगाजों मिथिंगायाव थानाय बायदिसिना मैगं थाइगं हाग्रा रानि बायदिसिनाफोरखौ खांनानैबो जोङो जानायखौ नुनो मोनो आरो बा जोङो सानफ्रोमबो जों जायो। बियो जोंखौ जोबोर ओ सक्ति जोंनि बारायनायाव जोबोर हेफा जाब होयो बिदिनो जोङो ओंख्रि बुङोब्ला जोंनि आ अनला ओंख्रि बे अनला ओंख्रियाबो जोबोर ओम गोथाव बि अनला ओंख्रिखौबो माइरंनिफ्रायनो बानायनाय जायो। बे अनला ओंख्रि बानायनो थाखाय जोङो गिबियावनो ओ जों माइरंखौ जों सोमगोरोनानै लानांगोन। दैयाव बिनिफ्राय बा जों सोमगोरोनानै लानांगोन बा जोङो दैयाव सुगुरानो लाखांनायनि उनाव दसे सम थाखांनानै ओ बें बेखौ ओ ओ ग्रेन्डाराव बा जोंनि जा जेराव जों उराल बे उरालफोराव देना लाखांनानै जोङो बे ओंख्रिखौ संनाय जायो आरो।
औ औ खोनादों।
औ बिदिनो ओ बे अनला ओंख्रि स संनायाव जोंनि ओ बारि बा जोंनि गामिफोराव मोनना आय ओम थालिर बिफांनिफ्राय जोङो खारै महर ओ खारै जोङो बानायो बे खारैखौ जोङो बे अनला ओंख्रियाव बाहायनाय जायो आ
औ।
बिदिनो बे अनला ओंख्रिखौ ओ बानायनायाव बिदिनो ओ बा जिबा मिनिट बा थामजि मिनिसो सम लानो लानाय जायो। यो बे अनला ओंख्रियाव जोङो बायदिसिना बेदर गोरान बा जोंनि ओ ब्रयलार बेदर, दाउ बेदर बायदिसिना बे दरफोरखौ होनानै सङोब्ला गोथावसिन जानायखो जों नुनो मोनो। बा गोथावसिन जायो बिदिनो अनला ओंख्रिखौ जोङो औवा मेवाय, ओ उवा गाजा बायदिसिनाजों जोङो संनायखौबो जों नुनो मोनो बिदिनिफ्राय जोङो ओंखामजों जानो थाखाय जों सबाय बायदिसिना मैगंफोरखौबो जों बाहायो। बे सबाय ओंख्रिखौबो जोङो बायदिसिना बेदरफोरजों जोङो जानायखौ नुयो, बा जों जों जायो। बेबो जोबोर गोथाव बिदिनो बायदिसिना जोङो गायनाय आलु बायदिफोरखौबो जोङो ओंख्रि संनानै जोङो ओंखामजों लोगोसे जायो। आरो बिदिनो रुथिफोरखौबो जोङो जानो हायो। बिदिनो नोंथाङाबो एसे बुंबावदो।
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा जा बुंदों सैथोआनो नोंगौ ओंखामखौ जों आसाम हादरसायाव बांसिन जोङो थारैनो सरासनस्रा बाहायनायखौ नुनो मोनो। दा गुबुन स्टेटनि बेलायाव जोङो बिहार इउपि बेफोर जायगायाव माने बांसिन माने ओंखामफोरखौ सान सानफोराव जानानै फुं एबा हराव जों रुथिखौ जानायखौ नुनो मोनो दा बिथांमोना ओ रुटिखौ जायो नाथाय गोबां आइटेमनि ओंख्रिफोर बानायनानै जायो। जेरै खाजि दालि दालि जग' बि साना बादाम। आरो माखासे फिथाइ सामथाइफोरजोंबो माने जानायखौ जों नुनो मोनो। दा बिथांमोना बिदि खालामना जायो आरो जोंना सानना बांसिनै ओंखामखौ जायो। दा ओंखाम जानाय बेलायावबो जोंहा दिनैनि बुब्लियाव ओंखामाथ' ओंखामैनो थांबाय नाथाय जोंनि ओंख्रि जानेखि फिथाइ सामथाइनिफ्राय मोननाय बिदिनो भल जिंखा लेस्रा दा बेफोर माने दिनैनि दिनाव बिस गोनां जानो हमबाय। जायनि जाहोनाव बै रासायनारि हासार बेफोरबायदि बाहायनानै आरो ओ जिउसा बुथारग्रा बा एम्फौ बुथारग्रा मुलि बाहायनाय आरो बांद्राय थायैनि थाखाय भिटामिन मुलि सारनाय बेफोरनि जाहोनाव माने जोंनि ओंख्रिफोरा मैगं थाइगंफोरा बिस गोनां जानो हमबाय दा बेनिखायनो नोंथां दहै बुंनाय बाय दिनो जोङो माने औवा मेवाइ अनला बेफोरबायदि हाग्रानि मैगं थाइगं बेन्दों बेनला बेफोरबायदि जायोबा जों सावस्रिखौ माने गोग्गो लाखिनो हायो। मानो होमब्ला बेफोर औवा मेवा बेफोराव जोङो जेबो मुलि बाहायनाय जाया बेखौ जोङो हा-हाजो हाग्रा बंग्रा बा न'नि बारि खनायाव मोननाय जायो। जों बेफोरखौ दसेनि थाखाय आबाद मावनानै जोङो बाहाया बा बेखौ जोङो गो-गोबां खालामनो था खाय जों मुलि बा बेयाव एम्फौ बुथारनो थाखाय रैखाथि होनो था खाय मुलि बेफोरबायदि जोङो बाहायनाय जाया बेखायनो बेफोरो ओंख्रिफोरा मैगंफोरा माने ओ मा होनो बिस गैयि फोराव जों बेफोरखौ मोननो हायो आरो नोंथां।
औ आ औ नोंथां। आ जोंना समाबो जाबाय नोंथांनिफ्राय जोङो आं गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय बिदिनो सुबुंनि नांगौ जानाय आदारनि
औ।
बिदिनो नोंथाङाबो आंनो गोबां बाथ्रा खोन्थाबाय बा आंनो मिथि होबाय बिनि थाखाय बिनि थाखाय नोंथांनो खौ आङो रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। दिनै बेफोरबायदिनो उननि फोरनि समाव आंनो गोबां बाथ्रा मिथिहोगोन होननानै आसा खालामदों गोजोन्थों।
अ दे गोजोनथोंसै नोंथां।
गोजोनथों।